औ नोंथाङा खोना मोनदों ना?
औ खोनानो मोनदों नोंथां खोनादों।
औ नोंथा
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलाथि जासिहरनाय थाबाय।
थाङा ओ अननानै हायोबा एसे गोसा होनो हागोन नामा नोंथां मानो होनोब्ला आङो नोंथांनि राव खौ खोना फैनो हायाखै नोंथां।
औ औ आङो गोसाखोनो होनदों नाथाय माब्लाबा माब्लाबा बे बेफोरबायदिनो एफ उम प्रब्लेम जायो आरो नङा होमबा? बेफोरबायदिनो प्रब्लेम जायो माबा जोङो दा सावरायना लानाय आयदा बायदियै सावरायलांसै नामा नोंथां?
औ औ थारैनो सायनो हागोन नोंथा ओ नोंखौ आं फंसे बाथ्रा होनि नोंथां ओ नोंथाङा ओ मबेल काभार लागायदोंबा ब खनानै रायलायनो हागोन नामा नोंथां मानो होनोब्ला नोंथांनि ओ रावखौहाय आङो एसेबो खोनाफैनो हायाखै नोंथां।
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन। खोनाबायना नोंथां? हेलौ
औ औ
खोनाबाय एबारो मोजां खोनाबाय ना?
औ।
मोजां खोनाबाय ना एबार नोंथां?
हेलौ नोंथा
औ मोजां खोनाबायना एबार नोंथां?
औ औ खोनाबाय नोंथां।
औ गिबियावनो जोङो दा सायख'ना लानाय आयदा बायदियै जोङो जिहेथु जोङो साय ख'ना लादोंमोन दावबायनायनि बागै सावरायनो होननानै नङा होमबा नोंथां? बेनि बागै जोङो फंनैसो नों सावरायनोसै नङा होमबा?
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
जोङो औ जोङो दावबायनाय बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि दावनाय थायो नङा होमा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
जेरै हम जेरै दावबायनाय उम जेरै जोङो दावबायनाय बुन बुङोब्ला जोंनिया ओरैबायदि दावबायनाय जिहेथु जोङो उम गारि मथरजों दावबायनाय अख्राम लामाजों दावबायनाय। आरो दै लामाजों दावबायनाय। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनिया दावबायनायफोर ओ दावबायनायफोर खौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बेजों लोगोसेनो जोङो अख्रा लामाजों दावबायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि। उम जिहेथु जोङो गोजौजों गोजौजों दावबायोब्ला जोङो जिहे तु जोंनि बुहुमनि थासारि बेफोरखौ जोङो उम गुबुन गुबुन रोखोमै नुनो हायो आरो जेनेबा। जोंनि हा जो हाला दैमा-दैसा, बिफां-लाइफां, दावसिन-दाउला न' बां बेफोरखौ गासैखौबो जोङो गोजौनिफ्राय गायथिं नाह नाहरोब्ला जोङो गोबां समायना नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो औ आरो बेजों लोगोसेनो जोंनिया जोंनिया गोजौआव। थानाय गोजौआव मा मा थायो बुङोब्ला जेरै जोंना जोमै थायो बेफोरखौ जोङो खाथियावनो नुनो मोनो।
औ औ औ नंगौ।
औ आरो आरो बेफोरजों लोगोसेनो जोङो दै लामाजों दावबायोब्ला। दै लामाजों दावबायायोब्ला जोंना जिहेथु जोङो जाहाजजों दावबायनो गोनां जायो। गुबुन गुबुन नावफोरजों दावबायनो गोनां जायो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनाय। फोराव जोङो बेफोरजों दावबायनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां। जोङो। जोङो बेफोरजों उम जोङो दै लामाजों दावबायोब्ला जोङो। गोबां रोखोमनि जिब जुना दैयाव थानाय जिब जुनार जिहेथु जेरै ना ना बायदि रोखोमनि ना जेरै लैथोआव थाग्रा ना बायदिसिना। बेफोरबायदिनो उम नाफोरखौ बायदिसिना नुनो मोनो आरोना गुबुन गुबुन रोखोमनि जेनि जिहेथु जोंनिया दैस सिङाव थानाय उम दै उम। दैयाव थानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरा ना सारनाय। लैथोआव बेफोर बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ। बेफोरबायदियैनो आरो जोङो लामाजों दावबायब्ला जिहेथु जोङो आङो दानिसो बुंलांबाय गारि मथर। मटरजों दावबायोब्ला जोंनिया लामानि जिहेथु जों। थासारि जिहेथु जोङो गारि मथर बिफां-लाइफां न' बां गासैखौबो जोंङो। गारिजों दावबोायोब्ला बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां। आरो आरो बेफोरजोंनो जोङो गोबां बेफोरबायदिनो जोंना गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो। जेरै जोङो मबाइल टिभिफोराव नुनायनिख्रुइ जोङो। दावबायोब्ला जिहेथु जोंनि मेगनजों नुयोब्ला। जोंनिया बांसिन गोसोआव थायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ। आरो आरो बेफोरजों लोगोसेनो जोंना गुबुन गुबुन गुबुन रोखोम। रोखोमनि दावबायनाय थायो जेरै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय। गुबुन हादोरसिम दावबायनाय गुबुन हादोरसानिफ्राय गुबुन हादोरसासिम दावबाय। यनाय बेफोरबायदि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगासि म दावबायनाय जिहेथु जोङो गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ हाग्रामाफोरखौ नायनो थाङो। जेरै जोङो काजिरङा मानास बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जानाय जायगाफोराव जोङो बेरायनो थाङो जिहेथु जोङो दावबायनो थाङो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो लाफानानै जोङो गासैखौबो दावबायनाय होननानै बुंजायो आरो नङा होमब नों थां बे बेफोरजोंनो लोगोसे जोङोबाय दावबायनाय बुङोब्ला आरोबाव ओ जोङो जोङो गोबां रोखोमै दावबायनो हाबावो जेरै जोंनिया फरायसालिफोरनिफ्राय फरायसालिफोरनिफ्राय जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो गोबां रोखोमै दावबायनो हाबावो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो आरो बेफोरबायदिनो आरो बेफोरबायदियैनो लोगोसे जोङो गोबां हाग्रामा हाग्रामाफोरनि जिब जुनारफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै
औ थारैनो फोरमायनानै होनो हागोन नोंथां ओ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायलांखानानै होबाय जे जोङो दाउ दावबायनाय दावबायनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो जोङो बुजियो आरोना नोंथां जेरैहाय नोंथाङानो फोरमायना होलांखांबाय जे जोङो जेरै दावबायनाय खौ मोनथाम बा मोननै बाहागोआव जोङो दावबायनो हायो जेरैहाय जोङो ओ उरां जाहाजजों दावबायनाय बा जोङो दै लामाजों दावबायनाय बा जोङो लामाजों दावबायनाय जेरैहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो जेरै उरां जाहाजजों थां दावबायोब्ला जोङो गोजौनिफ्राय माखासे मिथिंगायारि समायना नुथायफोरखौ नुयो बा जोङो खाथियावनो जोमैफोरखौ नुयो बा जोङो दाउ बिरनायफोरखौ नुयो बेनि बेबायदिनोहाय जोंना उरां जाहाजजों दावबायोब्ला बेफोर गासैबो मुवाफोरखौ नुयो आरोना नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंना दै लामा जोङो दावबायोब्ला जेरै जों दै लामायाव जाहाज बा जोंनाव बेबायदिजों दावबायोब्लाबो जोंना गोबां दैयाव थानाय माखासे
जोङो गोबां मुवा बेसादफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां खाथि खालानि हाजो बा जोङो मिथिंगायारि समायना
जोङो गारि मथरजों थाङोब्लाबो नुलाङो आरोना नोंथां बेनि अनगा जोंना दावबायनायख गोबां रोखोमनि थायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायना जोङो फोरोंगिरि बेफोरजों दावबायनानै दावबायनाय बा जोङो फरायनानै जों दावबायनाय बेबायदिनो जोंना दावबायनाया मोनथाम रोखोमनि थायो जोङो जेरै ओ न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय बे न'खरनि सुबुंफोरजों जोङो मायाव दावबायहैनो थाङो होनोब्ला जोंना जेरैहाय बोसोर गोदान फैयोब्ला जोङो जायगा गोदानफोराव थाङो जेरैहाय जोङो जोंनि खाथि खालायावनो थानाय जेरै सुकि हाजो बा जोङो दारागाव हाजो बगामाथि हाजो भैरबकुन्द' हाजो बेफोराव थांनानै जोङो बोसोर गोदानावहाय न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दावबायहैयो आरोना नों नोंथां बेनि अनगायै जोङो फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरिफोरजों दावबायनाय होनोब्ला गिबियावनो जोङो जेरैहाय माखासे मिथिंगायारि ओनसोल बा जेरै जोंना मानास नेसनेल पार्क अरां नेसनेल पार्क बेबायदि ओनसोलावहाय जोङो ओ जेरै फरायसालिनिफोरजों दावबायनो थाङो आरोना नोंथां बेनि अनगाबो जोंना जेरैहाय माखासे जे जारिमिनारि जायगा दोङो बेफोर जारिमिनारि जायगा जायगायावबो जोङो फरायसालि थाङो आरोना
औ बेबायदि नोङो बेबायदि दारिमिनारि
बे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनोबा जोङो माखासे गोदोनि बर'नि बे माइगंखौबो जोंनि बर मिथिनो मोनगोन बा जोङो बेफोरनिफ्राय फोरा जोङो माखासे ओ प्रेक्टिकेलि थांनानै जों